हेलौ खोनादों दासो खोनादों
मा खालामदों?
ओरैनो जिरायनानैदं ओरैनो
ए माबा राय्लायनायखौ एसे थाबथा थाबथा खोनादोंहाय
खोना दों नामा?
ए उ एसे नांथानाय खोनादोंं? ओं दा खोनालायबाय।
द
खोनादों दा खोनादों?
ओ ओ जिरायनानै दङ माइ गायखांनानै सायहायाव
ए माइ गायखांबाय?
खोनायाखै
औ गायखेरनानै जनानै दं।
ए जांख्रा जालायबाय होमबा
जांख्रा जाबाय दिनै जि गोथाव गोथाव ओंख्रि सोजाबाय ओं
मा मा ओंख्रिमोन जाखो?
दलि जल। ब्रयलार आलु
ए
गोथाव
ओमफाय माबायदि बोथोरालाय?
बोथोरा दा बिराद मोजांथार एदम दोमैलुलु बारस्रो
ए
ए उम
बिदिबा औ
बिदिबा अबेबा अबावबा बेरायहैला बायनो गोसो जायोहाय
बेखोनथ' सानदों दा र' दसे थानानै स्कुटि लानानै अबेबा बेरायहैनोसै नामा सानदों
ए उम बेरायहैनांगौ नोंसिनिथिंथ' हाजो खाथिबो
औ बिदिनो औ
दा नोंलाय मा खालामनानै दं
नै आंहाबो माबा मा बा उन्दुलाबायनानैसो दङ
ए उम फिसालायालाय मा खालामदों नोंनालाय
ओमफाय दा जेबो खामानि
ओ
मोजां खोनायाखैहाय नांथा नांथा खोना फैदों आं
ओं मानोबा इदि जादोंथाय नोंसोनानो एसे माबा जादों नामा
उम आंबो दाबसे जायगायावनो जिरना दंबा बार नांबाय थानायखाय
ए ओम सोरबा सोरबा दं नामा मानसिफोर बुरजा दं नामा
मानसिफ्राथ' गैया गैनायालाय
गाव गाबागाव खामानियाव बिजि गोजा
ए
उम ओमफाय नोंसा मा ओंख्रि जानाय
जोंना ओंख्रिया माबासोमोन ओ खान्थाल बेगरजों मैथासोमोन ओमफाय जोगोनार बिजौ भाजा ओमफाय खांख्रिखला बाथोनसोमोन
गोथावहाय
ओं होमबा न'आव मोनलाबायनाय मेगंखौलाय जाला बायोहाय
ओ जानांगौहाय बेखोनो मुलि होयि बेफोरसो मोजां
ओं बांसिन बायनानै जानायानो जाया न'आवनो दंजोबो इदि जोगोनारनो मैगं जोगोनारखौथ' फिथाइ जालाय बिलाइ जालाय बेसेबां जानो मैथाफ्राबो न'आवनो दं सबायबिमा फिन्दि मै जाय मुला मैगं गाससिबो दंजोबो बायनानै जानायानो खम जोंहा
उम र' जोंहाबो गाबोननिफ्राय ओइ साइथिं गुदियाव सो थास' बिबार थास' आथिं खाना लायनोसै।
उम थास' आथिं थास' बिबाराबो दा बे दामथार जोंथिंजाय माबा मुथासेयावनो थास' बिबाराथ' थ्रिस थाखानो। दामानो बायनोनो हाखाया जि दाम जादों।
जोंनाव बो बिदिनो जागोन ना जोंहा बायनानै जाया जानायालाय खानानै जायो। नागिरलाबायनानै बारिफ्रावबो मोनो
ओह अमायालाय अमाफोरा अमाफोरा दंनाय
अमाया दङ देरजोब्बाय लुन्द्रुन लुन्द्रुन
औ आंनाबो दाख्लै अमा बिमा दोनदोंमोन आङो ओमफ्राय अमा बिमायानो आङो बेलेगाव थांनायाव मालाबासिनो फिसा जानानै थाखुमादों।
ओमफ्राय आंहा नुवाखै मालाबानो जोबदों बिमायानो ओम अमा फिसायानो मानैबो अमाया सयथा जादोंमोन फार्स्ट बिमा जाजेनायमोन आरो ओमफ्राय सयथा जानायखौनो बिमाया गाथारला बायना दोनदों ओमफ्रायो आं जेनथेन जेनथेन आबार खालामनानै दा मा नैल' थाबाय देरहांबाय जि मोजां मोजां देरहांबाय।
बिखुनजोफोर दंबा नायनो होलांनांगौमोन
दङमोन ओमफ्राय आङो आदार होनानै बै एसे खना जायगायाव नुहुर सयैयावसो खानाय जायोलाय अखा हाबाथाय सि-सि अखा नाङैनि होननानै ओमफ्राय बिथिंजाय बारा मान थांस'वा नायहैथ'वा बेखायनो बारा आन्दाज मोनासै खोमादां आमफ्राय अमा
ओं
होननानै न'आ थाबायबोगुलायनावसो मोनथिदों जोङो
अमा बेदर जागोन ना जाया नोंसालाय?
जायो बायनानै जायो जोंहा दाम गोसाबाबो बायथारो
उम जोंहाबो जायो
नोंसिनिखि मा दाम अमा फिसाया माबायालाय अमा बेदरालाय?
अमा बेदराम जोंनिथिंजाय प्राय थाखा
अ होनोमबालाय खमानो दे
ए होमबालाय नोंसिनिथिं एसे बांसिन
औ होनबाबो थोआ बिराद बायनानै जायो
ओं
ओमफ्राय बेहायलाय बबाव थांनो सान्दों बेलासि?
दाहायथ' थांनांगौआ गैथ'वामोन आङो न'आवसो एसे खामानि मावनो नागिरदोंमोन माबा हाग्रा फुलाबायनो ओमफ्रायो माबा मैगंफोर गायलाबायनो
उ दे दे बिदिनो मावनानै जाबाय था
ओमफ्राय नोंस्रा न'खराव साबैसे होनदोंमोनलाय?
ब्रै
अ मा मा मावो बे साब्रै मानसिफ्रालाय?
मावा न'आवनो ओरैनो थाजोबो न'नि फिसा फिसौ खामानिल' मावनानै थायो न'आवनो मावबाय न'आवनो जाबाय न'आवनो थाबाय बिदिसो। ओरैनो बेखार खामानि जेबो मावा‌।
दे मोजां। जोंहा साब्रैसो जायो खोमा जोंहाबो।
सोरबा फरायो सोरबा न'आव खामानि मावो बिदि आरो जोंहा ओरैनो थाया आरो जोंहानि मानसिफोरा।
ए
आलासिबो सासे दंफैयो जोंहानाव गबथब थब जिरायनानै
ए नों रायज्लायनायखौ खोनासंगासिनो खोमा
जि मोजां नायखादों आंखौ जिरायनानै
ए औ
बारा गोजाननि नङा नै ओरैजा जोंहानि खोला जायो आरो
ए
उ
बिदिनो गरम बोथोरावहाय बिफां सायाफ्राव जमा जमा थानानै रायज्लायनो मोजांथार ना?
ओं।
थाइजौ खान्थाल जाला बायदो
जादोंआनो मैया बेसेबा गिदिर थाइसे जादों जों ज'
ए
माइफ्रा गायखांबाय दा नोंसाथ?
माबा नांसिगोन खोमा दोनथनांसिगोन खोमा दां
अ ओं दोनथनांसिगोन दे दे दानदो